अ हेलौ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा बोरैहाय दङ
दङ मोजाङैनो दोङो नोंथां
अ आंबो मोजाङैनो दङ बिदिब्ला आं नोंथांखो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
अ हागोन नोंथां बुंनायसाय
बिदिब्ला जोङो बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनि जेरैहाय जोङो बर'फोराथ' जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां मोजां मोननाय ओंख्रि ओंख्रिफोर दङ नङा होनबा जेरैहाय ओ अनलाजों दाउ साम'जों सबाय बेबादिनो अमाजों नारजि मैथाजों ना बेफोरो बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो माने जोबोद मोजां मोनजानाय ओंख्रिफोर आरो ना
नंगौ नोंथां
अ बिदिब्ला आं गिबियाव नोंथांनो बेफोर ओंख्रिफोरनि बागै एसे फोरमायथिना होग्रोनो नामा
औ नंगौ नोंथाङा माबानि बागै फोरमायबानो जाबाय मा होनो बे अनला खारैनि बागै माबायसा सङो बेखौ ओ माजों माजों सङो बेखौ एसे फोरमायना होनोसै नोंथां
ओ थारैनो बुंनो थांब्ला बर'फोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जों ओंख्रिफोरखौ जोबोद मोजां मोनखायो बेफोर ओंख्रिफोरखौ नङा होमबा ओ अब्लाबो माने जोंहा गुबैयै माने ओंखामखौनो जोङो बाहायो बेजों लोगोसे जों गोबां मोजां मोननाय ओंख्रिफोर बाहायो आरो ना जेरैहाय अनलाजों दाउ अनलाजों दाउखौ बोरैहाय सङो होनब्लाथाय जोंहा माने गिबियाव जोङो माइरंखौ रुइहाबजासिम दैयाव सोमहाबना दोंनग्रोनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला बे माइरङा एसे गोबाव सोंहाबनानै रुइहाबो अब्ला बेखौ जोङो मोनसे आइजेंआव दै सररनो थाखाय माने बेखौ दोननाय जायो आरोना
नंगौ नोंथां
ओ बेनि उनाव ओ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ जेब्ला बियो बेबादि जेनेबा दैया रुइ ओ दैयाव दोननानै बोखांनानै रुइहाबो बेखौ सुखांनायनि उनाव माने जोङो बेखौ आथिखालावथ' जोंहा गोबां ओ बिबाददिनो ओ ग्रेन्डार मे सिन बेबादिनो ओ ग्रेडार मिसिन आरो ओ ग्रेन्डार मेसिन आरो जेनेबा उवाल दिंखिफोराव ओ देनायखौ नुनो मोनो आरो ना
नंगौ नोंथां
ओ बेफोराव देखांनानै औ नंगौ औ माने गोदो बेफोरबायदिखौ जों बानायनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना अन्थाइफोरावबो उननायखौ नाथाय आथिखालाव बांसिनै माने ओ खम समनि समावनो जानाय बेफोरखौसो नागिरो नङा होमबा जेरैहाय ग्रेन्डार मेसिं बेफोर ओं खारबाय जिहेथु माने जों इफोरजोंनो माने ओ जेनेबा ओ अ माइरंखौ गुदि खालामनानै अन खालामना लानाय जायो आरो उननानै ना बेनि उनाव हाय जोङो जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौ अब्ला जों बे ओ गुन्दैखौ होनाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा बेयाव सामब्राम गुफुर हालदै बेफोर देनायखौबो नुनो मोनो बेयाव आरो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गोबां मिथिंगानिफ्राय मोननाय मस्ला जेरैहाय जोंहा हाइजें बिलाइ ओ गंगार धुन्दिया धुन्दिया बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना
नंगौ नोंथां
ओ थिग बेबादिनो बेहा दाउफोरखौबो ओ दाउजोंबो अमाजोंबो माने गासैजोंबो संजायो आरो लोगोसे जोंहा अनला होनोबा जोंहा दाथ' औवा मेवाय ना मेवायजोंबो जानाय जायो आरोना ओ जेरैहाय जोंहा मेवाइ खौ औवानि गिबि खिलिजेननाय बाहागो बेखौनो मेवाइ होनना जों मिथियो आरोना औवानि मेवायखौ जों जेब्ला दानफैना दाननानै लाबोनानै जों बेनि साबाफोरखौ मोजाङै गारनानै बेखौ दसे सम दैयाव सोमहाबना दोननाय जायो आरोना नोंनो बेखौ माने गावबा गाव गावनि सायाव सोनारो बे नोंनो मा रोखोमनि संगोन बिबदि गावबा गाव फिसा गिदिर बेयो हानायखौ हायो आरोना बेनि उनाव जों बेखौ मोजां मोजाङै हालदै संख्रि होनानै एवनाय जायो बे बे जों लोगोसे अनला बायदि फोरजों संनायबो जायो ओं जायो आरो
औ नगौ नोंथां ओ नोंथां जोंनि जायगानि जायगायावबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जायो। आरो लोगोसे जोङो औ साम'जोंबो जानायखौ नुनो मोनो साम'खौ जोङो बुंनो थाङोब्ला फोथारनिफ्राय ओ बे दैज्लां बोथोरफोरावबो जोङो ओ खन्ना लायनानै न'आव ओ सानसे सोम दैयाव सोमना दोननानै बेनि जि मैला बेफोरखौ जोङो ओ खारगारहोयो लोगोसे बेनि जोङो ओ लानजायखौ दानस'यो औ
ओ नंगौ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों
औ बिदिनो जोङो ओ बेखौ अनला खारैयाव होनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ औ औ
औ दे बुंनायसाय नोंथाङा
खोनायाखै नोंथाङा मा बुंदोंमोन
अ बुंनायसाय नोंथाङा
अ आंना ओ जेनेबा ओ बुंनो थाङोबा सबायजों साम' बेफोरखौथ' नोंथाङा मिथिखायो ना
सबायजों साम' औ बिदिखौ जोंनियाव सबाइजों साम'खौ एसे ओ खम जानायखौ नुनो मोनो ओ नुयो
ओम ओम नंगौ औ अब्लाबो माने बेफोरो औ अब्ला माने बेफोर ओंख्रिफोरा माने दोरोङारि हिसाबै जोंहा गोदोनिफ्रायनो बाहायबो जायो आरो नङा होनबा जिहेथु बेफोरो माने ओ खारदैजों संनाय गोदोनि मानसिफोरा माने बांसिन बांसिनहाय बुंनो थाङोब्ला खारदैजों संनाय रुनानै जानाय मेनानै जानाय हांनानै सावनाय बेफोरखौ माने बांसिनै मोजां मोनखायोमोन आरो नङा होमबा जिहेथु जोंहा गोदो अ अ नंगौ गोदो गोदाय माने जों बहाबा गोदोनि सुबुंफोरा मैहुर खालामनो थांबाबो अब्लाबो माबाफोर जिबफोर मोनबो जुनादफोर जेनेबा जाग्रा बेसाद बेफोरबायदि मोनबा माने बांसिन बिदिनो हांनानै जाफैयो सावनानै जाफैयो बेबायदि मेनानै रुनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना मिथियोमोन आरो
नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदि
नि दिनाव माने गोदो औ बिलोफोराव ना गुरनो थांबाबो माने ना मोनबोबा बेसे माने बांसिन मिथिंगानि जारि मैगं-थाइगं बेफोर खारदै खारै बेफोरखौथ' नोंथाङा मिथियो जानांगौ माने बेफोरबायदि ओंख्रिजों रुनानै संनायखौ जानायखौ जों औ नुनो मोनोमोन आरो आथिखालाव माने बेफोरदिखौ नुनो मोनला गोबां थावजोंनो संनानै जायो नङा होमबा
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो ओ बैफोरखौ जोङो नोंथाङादि बुंबाय सबाय नङा होनबा बै स ओ खौ नुनो मोनो आरो लोगोसे जोङो फोथार फोराव मोननाय एबा सारनानै लाबोनाय ना नाफोरजोंबो जों गोथां नादोंबो जानायखौ नुनो मोनो नोंथां ।
अ औ नोंथाङा बुंनाय बादिनो थिग बेबायदि बिदिनो बिदिनो
औ नोंथाङा आरो जे बुंबाय बेवहाय औ खोनादोंना नोंथां
औ
औ नोंथाङा जे बुंबाय बेवहाय बे खारै खारदै नङा होमबा नोंथां बे खारदैखौथ' जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला बेखौ जोङो थालिर बिफांनिफ्राय गोबाङै बानायनायखौ नुनो मोनो जोंनि जायगायाव जों बे थालिर बिफांखौ गिबियावनो दानफायना लायनानै बेवहाय ओ जोङो ओ फिसा फिसा खालामनानै बेखौ जोङो आरोबाव जिरनानै सानदुंङाव साननै सानथाम आ दा सानबायालागै जोङो फोराननानै दोननानै बेनि उनाव बे रानोब्ला थाय जों बेखौ अरजों बेखौ सावनायखौ नुनो मोनो आरो सावनानै बेखौ हांगार बानायो आरो बै हांगारखौनो जोङो ओ खारदै हिसाबै जोङो
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो थिग नोंथाङा औ अ औ जोंनि ओनसोलाव माने नोंथाङा बुंनाय बादिनो खारदैखौ बानायनो था थालिर दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो ना
औ नोंथां
जोङो बेखौ दाननाय आरो बेनि गुबै बाहागो गोबाबसिन जायो होनबाथाय जोङो गोदोनिफ्रायनो फोथायो जोंहा खारैनि सिङाव थानाय जेरैहाय मादा नङा होनबा बेफोरखौ माने मोजाङै जोङो फिसा फिसा दाननानै मोजाङै औ खायफा खायफा जोङो गोबाव सम जोङो मोजाङै सान्दुं नाङोब्ला बेखौ माने खम समनि गेजेरावनो बियो रान खाङो आरोना बे जेब्ला गोरा रान खाङो राननायनि उनाव माने बेखौ जों अरजों सावनाय जायो बेनि उनाव जोङो बेखौ हांगार खालामना माने बे हांगारखौ मोजाङै सालिख'नानै गुन्दै मिहि खालाम खालामना लायो आरो ना बिनि उनावहाय जोङो बेखौ दैजों सररनाय जायो बेबादिनो खारै बानायनाय जायो आथिखालाव जों गोबांखौनो बिदिबो नुयो नाथाय गोबाङानो माने सदाफोरखौबो बाहायनाय नुयो
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां
बेफोरजोंबो गोबां रोखोमनि ओंख्रियारि खारदै संनो हायो जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जोंहा अमा जों नारजि बेखौथ' नोंथाङा मिथिखायो ना हयथ' नोंथाङा मोजां मोनो जानो हागौ जेरैहाय जोंङो ओ जेरैहाय जोङो औ फाथो जेरै जोङो बेखौ फाथोनिफ्रायनो बानायो ओमफाय जोङो जेब्ला फाथोआ फाथोनिफ्राय जोङो दानना लाबोनानै जेनेबा फाथोनि बिलाइफोरखौ मोजाङै खानानै जोङो गोरान खालामनानै जोङो बेखौहाय खायफा खायफा गोबाव सम दैयाव सोमहाबना दोनो संनायनि सिगां आरो खायफाया रुनाय जायो आरो थाब जेन गेब्लेयो बेनि थाखाय आरोना
नंगौ नोंथां बे नोंथाङा बुंनाय बायदिनो
अ बेदर अमाजोंबो गोथांजोंबो जाजायो अमा गोरानजोंबो माने जेजोंबो ओरैनो एवनानै मेनानैबो जाजायो आरो ना थिग बेबादिनो आरोबाव जोंहा नारजि जे माने बर' सुबुंफोरजों गोबां एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दं होनना जों फोथायो आरो ना जेरैहाय जोंहा गोदोनिफ्रायनो फो फोथायबोखायो जे गोजाननिफ्राय फैफेरि आलासि नुफेरै आलासिबा माने जोङो बेफोरबायदि नारजिखौ जाहोनाय जायामोन आरोना जेन नायनो बायो बेफोर सोमोन्दो नागारलायो बेफोरनि जोहै आरो आरो जोंहा मानसि थैनायावबो माने नारजिखौ गोबां खास बा बर'फोरखौनो माने बाहाय
औ नोंथां बेखौ जोङो ओ बेखौ गोखा बेखौ जोङो ओ बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंथां आं बुंनाय बायदिनो
औ औ।
नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव दालि ओंख्रिखौ जानायखौ नुनो मोनो ना जोंनि ओनसोलाव बेखौ जोङो गोबाङैनो जानायखौ नुनो मोनो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा। हेलौ। खोनादोंना नोंथाङा? औ दा खोनादों नोंथां बुंनायसाय?
अ माने बुंदों जे नों। नोंथाङादि सोंदों दालि ओंख्रि जायो ना जाया होननानै ना।
औ औ नोंथां।
माने बे दालि ओंख्रिखौ जोङो गुबैयै माने गासैबो माने ओ बाहायफ्रामजोबो आरो माने गोजाननिफ्राय आलासि फैबाबो न' न'आवबो सोरबा न' सिं सिंनि थाबो माने हाबाफोराव गासैबो माने दालिखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नङा होमबा।
नंगौ नोंथां।
जेरैहाय जोंहा ओ दालियाबो गोबां रोखोमनि थायो ओरै मुसुर दालि खाला दालि बेबादिनो ओ दालिया गोबां रोखोमनि थायो आरो ना। खिन्थु जोङो खौ गासैखौबो बाहायनाय नुयो जोंनि ओनसोलाव सुबुङानो दालिखौनो जायो बेबायदि आरो दालिखौ बाथोनबो जाजायो जेरै ओंख्रिबो सङो बिदिनो आलुफोरबो होफाना संनो हायो बेबायदिनो दालिया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो गुबैयै जोंहा आलासि सोंग्रा होनबा दालियानो जानानै दङ नङा होनबा?
नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदिनो जायो नामा?
अ नंगौ नोंथाङा बुंनाय बाय बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबाङै जानाय खौ नुनो मोनो आरो अनलाखौ जोङो। गोबाङैनो आलासि फैबाथाय बेखौबो जोङो संनानै ओ दाउजों न'नि न'आवनो ओ मोननाय दाउजों जोङो फिसिनानै मोननाय दाउजों जों संना जानाय गोबाङैनो नुनो मोनो थां दे बिदिब्ला नोंथां ओ समाबो जाबाय जोंनिया औ। लाखिथ'नोसै नोंथां।